हेलौ अ खुलुमबाय नोंथां अ खोनादों नोंथां अ दे गिबियावनो गोजोन औ नोंथां आं ओरैनो जिरायनानै ओंखाम जाखोना नोंथाङालाय
थाङा जिरायनानै दंबा आं नोंथांनि सेराव ओ मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो होननानै बे फनखौ हरनाय जादोंमोन आरो ना
औ नोंथां दे मा आयदा नोंथाङा आंनो
औ बेनो जाबाय जोंनि नै ओ आबादनि सायाव नोंथाङा आबादनि बागै एसे फोरमायना होग्रोनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां आबाद होनोब्लाथ' जोङो बुंनांगोन नोंथां गिबियावनो जोंनि बर' सुबुंफोरा एबा जोंनि बर' माहारिनि आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो मावबोनाय आबाद जेरै जोङो माइ आबाद बेखौनो जोङो बुंनांगोन मानो होनब्ला जोंनि बर' सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो माइ आबाद मावनानै जाबोनाय मोनसे ओ मा होनो हारि आरो नोंथां बे हारिया जेब्ला जेन'बा मा आबाद मावना जाजेनदोंमोन बै समनिफ्रायनो मा आबाद माइ आबादखौ मावनानै जादों आरो नोंथां बे माइ आबादानो जाबाय जोंनि गाहाय आबाद आरो थिग बेबायदिनो जोंहा बे आबादखौ ओ बांसिनै दैज्लां बोथोराव मावनाय नुनो मोन आरो नोंथां बे दैज्लां बो थोराव मावनो थाखाय जों गिबियावनो जोंनो ओ मा होनो बे आबादखौ मावनो थाखाय दैनि गोनांथि जायो नालाय बेखायनो दैज्लां बोथोराव मावो आरो नोंथां जेब्ला जोंहा मा बैसागो बोथोर जोबनानै थाङो बै बैसागो बोथोर जोबखांनानै जोङो जेब्ला बैसाग बोथोराव अखा हायो बेनि दैजों जोंहा मा होनो फोथारा आबुं जायो बै समाव जोंहा मा जेब्ला बैसागोआ जोंहा मा होनो जि नैजिसो मोनहैयो बैसागो बोथोरनि अब्ला जोंहा मा खोथिया फोनो थाखाय ओ जागायजेनो आरो नों थां बे जा रायजेननाय जेनब्ला जोंहा मा गिबियावनो खोथिया थिलिखौ हालेवग्रोना लानांगौ आरो नोंथां बे हालेवना लाखांनानै खेबसे खेबनैसो हालेवग्रोना लाबाय बेनि उनाव जोंहा मा माइ आबाद मावगोन एबा बे बो थोराव जोङो मा आबादखौ मावगोन बेखौ जोंहा सानग्रोनो गोनां जायो बे सानखांनानै जोंहा जा आबादखौ मावगोन बेखौ बिदानखौ जोंहा न'आवनो थाखानाय एबा बै बाजाराव बायनानै लाना फैनाय जायो आरो नोंथां लाना फैनानै बेखौ दैयाव सोमना दोननाय जायो नोंथां हरनै बे हरनै सोम खांनायनि उनाव जोंहा ओ मा होनो ओ बोरियाव हरनै दोननांगौ अब्लासो जोंहा बेखेंखा एबा गाजा हरो आरो नोंथां
औ
बे फेखा अरनायनि सिगाङनो जोंहा सानसे सिगाङ बे फोथारखौ जोंहा रेडि खालामगोन एबा हाल एवनानै खोथियाखौ फोनो थाखाय थियारि जागोन आरो नोंथां जेब्ला फेंखाया हरो बेखौ मा होनो बे थियारनि हायाव फोनाय जायो आरो नोंथां ओ फोनानै जेब्ला बे खौ जोङो जोथोन लानांगोन ज जेरै जोङो दै अखा हागोन बायदिबा जोङो दै सेयावनो फोबाय बेनिफ्राय बेनि न अखानायै दैखौ हगारना होबाय गाजाया हायाव सु थाबोब्ला बेबायदिनो जोङो जोथोन लानांगोन बेखौ जेब्ला जोङो खोथिया सप्तासे स्तानि जायोब्ला जों नायनांगोन बेयाव दा दैखौ दै दङना गैया बेखौ दै दङबा जों दैखौ जावनानै हंगारहरनांगोन आरो नोंथां बेबायदिनो जेब्ला जोंहा खोथिया लावलांबाय थागोन अब्ला जोंहा जेब्ला खोथिया मास मोनसे जायो अब्ला जोंहा गायनायाव लामायाव हायो आरो नोंथां गायनो हायैनाय जायो खोथिया बेबायदिनो जोंहा हाया जायोब्ला जोङो गिबियाव हाखौ जोङा रेडि खालामग्रोनांगोन नालाय गायनो थाखाय जोंहा बेखौ सोरबा सोरबा मोसौ हाल एवो नोंथां सोरबा सोरबा ट्रेक्टरजों हाल एवनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोंहा ट्रेक्टरजों गोबाङानो हालेवो आरो मानो होनोबा जोंहा जोंनि ओनसोलाव गोबां मोसौफोरखौ दा खम नुसै मोखौ जों हाल एवनायखौनो गैला होननानै बुंजायो आरो नोंथां जोंना मा गोनोखो जुग नालाय नोंथां ट्रेक्टरजों जोङो साननैआवनो हालेवनानै गोबां हाखौ हालेवनानै गायनो हानायनि थाखायनो मोसौखौ फिसिला आरो रावबो नोंथां मोसौ फिसिबा जोबोर खस्थ' जायो नालाय बेनिखायनो मा होनो ट्रेक्टरजों हालेवबाय हालेव जोब जेब्ला मास मोनसे जायो अब्ला जोंहा माइखौ गायजेनो आरो नोंथां बे गायजेनखालि जोंहा मा खालामो गिबियावनो न'खरनि बिगोमाया थांनानै आबाद फोथाराव सानजा मोखां जानानै थाव फोनानै गायजनो आरो बेनि उनाव गासैबो गायगिरि बिथांमोना गायलांबाय थानाय जायो आरो नोंथां माइखौ बेबायदिनो गायै गायै गायनानै जोंहा मोनसे फोरबो जायो गेजेराव जोंहा गसा लानाय बे गसा ला नाय होनना बुङोब्ला जोङा मा गसाखौ जेब्ला जोङो लागोन अब्ला जोहा बेयाव माइसालि माइसो गायो आरो थां जेरै जोंहा माइब्रा जोसा बिदि गायखालि गायजेनखालि जोंहा गसा लायो बेबायदि गायजेन ओमफ्राय जोंहा गसा लाखांबाय गसा लाखांनायनि उनाव जोंहा मोनसे फोरबो जायो बे फोरबोयानो जाबाय हाल जांख्रा बे हाल जाख्रा फोरबोआनो जाहैबाय जोंनि माने माइ गायजोबनाय होननाय बेखौनो जोङो हाल जांख्रा होनना बुङो आरो बेबायदिनो जोंहा बै सानाव हाल जांख्रा खालि मोनथिबानो गामिनि सुबुंफोरा गावबा गावनो फैयो आरो गोसो गुदुं जानानै माने फैनानै न'खरनि बिगोमानि माने रंजानायाव रंजाफैफायो आरो न'खनि बिगोमाया माइ गायजोबखालि बेबायदिनो बै दिनखालि फोथारावनो मा होनो जोंहा बर'फोरनि दोरोङारि लोंमु जेरै जोंहा माइब्रा जौ बिदै माइब्रा बिदै मा होनो माथा माथानि गिसि बिदिनो माथानि सोमनाय बिदिनो गोरान बेखौ लोङो आरो नोंथां लोंनाय आरो अमा बेदर बिदिनो नाफामफोरखौ मोनजायो बै हाल उथि खालि नोंथां बेबायदिनो जायै लोङै रंजायो खुसियै बे फोथार बारियावनो मोसायो बेबायदिनो माइ गायो बेबायदि जोबखांबा न'खरनि बिगोमाखौ फोथार बारियावनो हाब्रु फोननानै फैयो आरो आरो मा न'खरनिफ्राय सासे माइनाव लाबोनो थाखाय थाङो बे थांग्राखौबो बिखुङाव हाब्रु लिरनाय जायो आरो नोंथां बेनिखायनो बे मा होनो माइनाव बरायना लाना फैनाय सुबुंखौ लामायाव मिनिथों होननानै माने मा होनो फाव दिन्थि दिन्थि जंखाय जंखाय बे माइनावखौनो बिगोमाया लाना फैयो नाथाय जोंहा फोथायनाय दङ बै बिगोमाया मिनियोब्ला जोंहा माइनावा फैयानो होननाय खोथा दङ आरो नोंथां बेबायदिनो जोंङो लाना फैनानै न'खौ न'नि फाख्रिनि मोखाङाव बे माइखौ गायना दोनफैनाय जायो आरो नोंथां हालि उथिखालि बेबायदिनो गामियाव न'आव सफैनानै बैफोर माइ गायारि बिथांमोना फोथारनिफ्राय हाब्रु ला लाना फैनायखौ गामिनि न'खरनि सुबुंफोरखौ नायगिर नायगिर खर' आथिं आखाइ मोखां मानि फोनजोबना होफैनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंहा मा होनो रंजानाय फोरबोआ जायो आरो मा माबानि मा होनो हाल उथिनायनि बेबायदिनो जोबखांनायनि उनाव जोंहा दुगो लोबै फैनानै गामिनि सुबुंफोरा बे न'खरनि बिगोमालानाव हाल जांख्रा जानाय लाहानाव मा होनो मा होनो बिदिनो जानाय लोंनाय जेरै अमा बेदर दाउ बेदर थ अनला खारै बिदिफोरबायदि ओंख्रिफोरखौनो मोनजायो आरो नोंथां बेफोरबायदि मोनजनायनिफ्रायनो गोजोननाय मोनो गामिनि सुबुंफोरा बेबायदि सावरि बादारि जानानै आरो नोंथां दा नोंथांङाबो आंनो फोरमायनो हागोन नामा बेफोर जोंनि ओ आबादनि सोमोनदै जायखिजाया
औ हागोन नोंथांङा जेरै माइ आबादनि बागै गोबां मोजांङैनो फोरों थांबाय आं नोंथांनि सायाव जेरै जोंनि मेसें आबादाव मावनायाबा जेरै बेसर आबाद ओ बेफोरनि बागै बुंनो सानदों जेरै बेसर आबादजों लोगोसे जोंङो मेसें बोथोराव गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो जेरै उग्रा खेथा खेथि जेरै जेरै बुंबा जोंना जेरै जेरै बानदा कबि नङाब्लाबो जेरै गोबां रोखोमनि आर ना ओ जेरै लाइ लाफा लोगोसेनो जेरै बानलु फानथाव आरि गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो लोगोसेनो जों नोंथांनि सेराव बेसर आबादनि बागै बुंनो सानदों बेसर आबादखौ जोंङो जेब्ला जोंङो माइ माइखौ हाखांङो हाखांनायनि उनाव बेयाव जा नारा थानाय बे गिबियावनो बे नाराफोरखौ जोंङो ओ साव सावग्रोनानै होयो। जाहाथे बेयो ओ जेरै हा एबा सावगुरनाय होयो नंङाब्लाबो जोंङो गिबियावनो ट्रेक्टरजों मोजांङै एवग्रोनानै लाग्रोयो। ओ जाहाथे बेयाव बे नारा फोरा जाहाथे मोजांङै गैया जालाङो एबा हाजों ओ‌ मिलायफायो बेनि उनाव जेब्ला जोंङो बेफोरखौ मोजांङै गैया खालामगोन बेनि उनाव जोंङो फिन केमबाव हाखौ ओ मिस मिस खालामनो नंङाब्लाबो जोंङो गुनदै खालामनो जोंङो बे ओ आरो फिन खेबाव एबनाय जायो बेनि उनाव जोंङो जा बेसर बे बेसोरखौ जोंङो जेरै न'आवनो दो थाखानाय नङाब्लाबो जोंङो ओ जेरै जोंङो हाथाय बाजारनि नंङाबो जेरै नार्सारि दखानारिनिफ्राय जोंङो बेखौ बायनानै लाना फैयो लाबखांनायनि उनाव जोंङो जा ओ दुब्लि फोथाराव जा जोंङो एवनानै दोननाय जा ट्रेक्टरजों एवना दोननाय बेयाव जोंङो मोजांङै बे बेरखौ जोंङो सारनानै होयो एबा जोंङो फोनानै होयो बेनि उनाव जोंङो जेब्ला बे बिगुरा जेरै जेरै सप्तासे नंङाब्लाबो जेरै जि एबा नैजि दिननि उनाव जेब्ला बे बेसरा मोजांङै रज'बोयो अब्ला रजबोयोबा जोङो बेयाव रजखांनायनि उनाव गोबां जोथोन लानो गोनां जायो जेरै एमफौ एनला जेरै ओ बेसर बिलाइफोरखौ जानो हायै रखम बेयाव जों जेरै रासायनारि ओ एमफौ फोथैग्रा मुलि आरिफोरखौ जों होनो गोनां जायो आरो लोगोसेनो बे बेसरखौ मोजाङै ओ देरबोहोनो थाखाय जोङो बेयाव गोबां रोखोमनि रासायनारि मुलि बाहाय नो गोनां जायो आरोना बेनि उनाव जेब्ला बे बेसरा देरनानै ओ जेरै बिबार लानायनि सम जायो अब्ला बेयाव जोङो जाहाथे बे बिबारखौ जेरै ओ बेरे सिखिरियारिफोरा जाहाथे एबा जायखि जाया फोलाफोरा जाहाथे जानानै जेबो खहा खालामनो हायै रखम बेयाव जोङो फिन खेबाव गोबां रोखोमनि एमफौ फोथैग्रा मुलिफोरखौ जोङो होनो गोनां जायो ओ जेब्ला बेनि उनाव जेब्ला बेफोर बिबारफोरा ओ सिरिनानै जेब्ला बेयाव ओ बे फिथाइ थायो फिथाइ थायनायनि उनाव जेब्ला ओ बे फिथाइफोरा रायो राखांनायनि उनाव जोङो ओ बे बा ओ बेसर आबादखौ जोङो ओ फुनो थाखाय ओ थाग थियारि खालामनाय जायो जेरै जोङो मानसिफोर जेरै न'खरनिनो सुबुंफोर नङाबोलाबो जोङो जेरै गामिनि आइजोफोरखौ ओ हाजिरा लानानै नङाब्लाबो जों सावरि सावरि आरि जालायनानैबो जोङो बे बेसर आरिफोरखौ जोङो ओ फुनाय जायो फुखांनायनि उनावनो जोङो जे बेसरथिलि बे बेसर थलियावनो जोङो बे बेसरखौ नानो थाखाय दा बसे जायगायाव ओ ए बा दाबसे दुब्लि फोथारखौ जोङो मोजाङैनो ओ साब साखोन सिखोन एबा साब सिखोन खालामनानै जोङो बेयाव गोबां मोजाङै लिरग्रोनानै एबा जोङो मोजां खालामनानै लाग्रोयो बेनि उनाव जों बेयाव जेरै ओ बे बेसरखौ ओ जेरै बेगर खौ ए बे बेसर फिथाइनिफ्राय बेगरखौ दिहुननो थाखाय बेखौ जोङो नानाय जायो ओ जेरै नानाया जों माबायदि नायो होनोबा जेरै मोसौजों नङाब्लाबो जों टेकक्टर ओ नङाब्लाबो नाथाय आथिखा टेकक्टर जेरै आ थिखालाव ओ दोरोङारि जेरै मेसिनारि उ माबा ओंखारबाय जेला जों बेजोंनो बेखौ नानाय जायो नाखांनायनि उनाव जोङो बे बेसर बेगरफोरखौनो जोङो न'आव लानानै फैयो न'आव लाफखांनायनि उनाव बेखौ जोङो मोनसे मोजां ओ बस्था आरिफोराव जोङो सोनानै दोननाय जायो आरोना
औ नोंथां
नोंथां जोङा समाबो थौबाय
औ नोंथां औ दे होनबा बिदिब्ला नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां